खौ खोनादों।
ओ नोंथांखौ ओ गोजोन मोनाबिलिनि समावहाय बराय ह-हरनाय जाबाय।
जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय।
औ दायो जोङो रायज्लायनो नागिरदों अनला ओंख्रिनि बागै ना?
औ।
औ होमब्ला आङो अनला ओंख्रिनि बागै एसे सुंदयै ओ फोरमायनो सानदों नोंथाङा जेबो असुबिदा मोनोबा खोनासंनो हागोन ना?
औ औ खोनानो खोनासंनो हागोन।
औ दायो ओ गोदोनि समनिफ्रायनो बे अनला ओंख्रि होननाया जोंनि समाजावहाय बा जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेरावहाय दंखायो जेरावनाखि जोङो बेखौ मोनसे ओंख्रि हिसाबै गनायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बेखौहाय माबायदि बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बे अनला ओंख्रि बानायनायाव माबायदिहाय खस्थ जायो बा माब्रैहाय अनला ओंख्रिखौ बानायो बेनि बागै।
औ औ जागोन दे।
औ।
अनला ओंख्रिखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो संना जाबोदो आरो ना।
औ
बेखौहाय गिबियावनो माइरंखौ माइ-माइरंखौ सोमनानै खुरैसे बा ओ ल एसे मुथासे सोमनानै दोनो आरो। दसे सम बिनिफ्राय बेखौ बे खौ बोखांनानै बे बेखौ बोखांनानै उवालाव देनाय जायो आरो। गुन्दै बानायनाय जायो। ओ गुन्दै बानायनाय जायो बेनिफ्राय ओंख्रि संनाय जायो ओंख्रियाव जेनेबा ओ दाउ बेदर अमा बेदर बेफोरबायदिखौ बेफोरबायदि बेदरफोरखौ माने एवनानै लाग्रोनाय जायो आरो। बिनिफ्राय आह सारायावहाय दै जानग्रोनाय जायो आरो।
औ औ
सारायाव दै जाननानै ग्लुब ग्लुब गोदौ होनाय जायो। ओमफ्राय बे समावनो माबाखौ अन गुन्दैखौ होनाय जायो आरो।
औ औ
होनानै ओमफ्राय जेब्लानोखि ओ अना गोदौबाय ग्लुुब ग्लुुब गोदौबाय बे समावहाय बेदरखौ होसननाय जायो आरो।
औ औ थारैनो।
जेबो मोनसे टेकनिक थायो आरो।
औ
बिदिनो बेदरखौ होनानै मोन-मोननाय बायदि जाबाथाय दुन्दियाबा माबा मोनसे ओ दुन्दिया नङाबा गंगार दुन्दिया होनानै गोथाव खालामनाय जायो आरो।
औ औ थारैनो।
बिनि उनावहाय ओ ओंख्रिखौ साखिनायनानै संख्रि नांदों नाङाखै बेखौ साखिनायनानै खांनाय जायो आरो।
औ
गोदो गोदायनि दिनावथ' ओ अनला ओंख्रि संनायावहाय हालदैबो होआ हालदैबो हालदै होआ थाव होआ बिदि सङोमोन आरो। ओमफ्राय दानि जुगाव एसे एसे होहांनो हमबाय आरो।
औ औ
बेफोरबायदि आरो। ओमफ्राय बर'फोरनि हाबा। बर'फोरनि हाबायाव बा बाथौ धोरोमनि सिगांनि जेनेबा बाथौ गुदि बाथौ होनोना?
औ औ नंगौ नोंथां।
बाथौआवहाय माने अनला ओंख्रि गैयाबानो हाबा जायामोन आरो।
औ थारैनो।
औ अनला ओंख्रिखौ अनला ओंख्रिया थाथारनांगौ आरो।
औ बे हाबाखौ औ औ बे हाबाखौ होनो हाथासुनि होननानै
हाथासुनि औ औ हाथासुनि हाथासुनि हाबाहर हाबा होनना बुंङि जायो आरो।
औ औ ओ थारैनो जोबोर मोजां मानो होमबा अनला ओंख्रिया जोंनि बर' हारिनि ओ मोनसे जोबोद ओ मोजां ओंख्रि होननानै जोङो साननानै लानो हायो। मानो होमब्ला बेखौ जों बर'निनो ख्रि होननानै साननो हायो। दा अनला ओंख्रिखौ जोङो ओ गोदोनिफ्रायनो मोनबोदों गोदोनि दिनावहाय ओ अनला ओंख्रिखौ उवालाव देनाय जायोमोन। दानि दिनावथ ओम से ओ गोदान मेसिन ओंखार दों बि मिसिनजोंसो जेरावहाय ओ मिक्सार मिसिन होनो बेजोंसो बांसिनानो ओ ओ माबायो। आरो दानि दुनावहायथ जोङो उवालखौ मोननो थांला। बिनि थाखाय। ओ बायदिसिना ओइ गिलासफोरावसो दो बेफोरखौ देनानै संनाय जायो नाथाय गोदोनि दिनाव अनला ओंख्रि होननाय लोगो लोगोनो उवालाव देनाय जायोमोन आरो मानो होनब्ला गोदोनि सुबुंफोरा ओ नख'रसेयावनो ओ जिनै जिथामजोन जालायनाय ओ नख'र थायोमोन नालाय बिनि थाखायनो बुरजायैहाय संनांगौ जायोमोन आरो। अनला ओंख्रि होनोब्ला अनला ओं ख्रियावहाय जोङो खारैनि गोनांथि जाथारो।
ओ ओ ओ खारैनि गोनांथि जायो उम।
औ खारै होनोब्ला जोङो खारैखौ जोङो थालिरनिफ्रायबो बानायो बिनिफ्रायो बेसर साबाजोंबो बानायो सबायजोंबो बानायो बेफोरबायदि ओ गुबुन गुबुन रो खोमजों बानायनाय जायो। बिनिफ्रायो अनला ओंख्रिखौ जोंहा गोदोनिफ्रायनो ओ माखासे हाबा हुखा बा सोरबा आलासि फैयोब्ला बा गुबुन ओनसोलनिफ्राय जोंनियाव फैयोबा जोंनिया ओ हारिनि जेहेथु ओंख्रि हिसाबै बेखौ दिन्थिफुंनो थाखाय बिथांमोननो संनानै जाहोनाय जायो आरो। जानांगौ नोंथांमोननिखैबो बे फोर ओंख्रिफोरखौ संनाय जायो खोमा ना नोंथां।
औ औ संनाय जायो ओं।
औ। ओ अनला ओंख्रियावहाय ओ मा मा हो होदेरोब्ला गोथाव जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आरो अनला ओंख्रियाव मानि थाखाय थाव होनाङा बेखौबो एसे खिन्थादो।
औ औ। अनला ओंख्रियावहाय जेनेबा ओ। उम मा होनगोन बेखौ बेदर होदेरोबा बा माबा मोनसे ओ जेनेबा ओ मा होनगोन खामब्रेंगा बिलाइ बिजौ बेफोरबायदि होदेरोबा गोथाव सिन जायो आरो। अनला ओंख्रियाव थाव हो थाव होयैया थाव होयैआ जादों अनला ओंख्रियाव थाव होयोबा माने ओ मोननाय समाव जेनेबा संबाय थानाय समाव बे थाव थाव जाखाङो माने जानो गोथाव जाया। बेनि थाखाय माने थाव खौ होनाय जाया आरो।
अ औ थारैनो जोबोर मोजां मानो होनबा जों गोदो गोदाय बांसिन बिसिनानो अनला ओंख्रिफोरखौ जोङो अनला ओंख्रियावहाय माखासे गोखा बेसादबो होनाय जों नुनो मोनो। जेरैहाय बासिखा बिबार मैदुफुल बि बार बेफोरखौ होनाय जायो आरो अनला ओंख्रियावहाय जोंनिनो मैगं जिहेथु लाइ मैगं बेफोरखौ होनानै बे अनला बेखौनो अनला फाख्रि होननानै मुं होनाय जायो आरो जेरावनाखि जानोबो जोब जोबोर गोथाव जायो
औ मेवाइ मेवाइफोरजोंबो जा जायो अनलाया
औ औ
मेवाइजों जाबा औवा मेवाइजों जायोबा गोथाव बिराद गोथाव मिलौ हाबनाय जायो आरो
औ औ थारैनो जोबोर सैथो खोथा बुंदों नोंथाङा ओमफ्राय अनला ओंख्रिखौ जोङो ओरैबायदि अखानायैबो जानो हानायसिम सङोमोन गोदोनि समाव आरो अनला ओंख्रिया जाहैबाय ओमफ्राय जोङो गोलोम बोथोर जुदि सङोबा अनला ओंख्रिखौ बियो थाब सेवनायनि एसे समभाबना दङ आरो जुदि गोजां बोथोराव सङोबा बेखौ अखानायैनायनि सानजौफुालासे जाजोब नाजायो होननानै आं मिथिनो मोनो आरो
औ औ बेयो नंगौ
औ नोंथांमोननिखि ओरैनो औ
गोलोम बोथोरावहाय गोलोम बोथोरावहाय माने ए थासारियासो गरम जायोना माने बोथोरा गरम जायो गोलोम बोथोराव ओमफ्राय बिनि बिनि थाखायनो माने गरमजोंहाय सेवनायनि चान्स थायो आरो
औ औ थारैनो।
सेवनायनि चान्स थायो आरो ओमफ्राय गोजां बोथोरावबा गुसु बोथोरा गुसु जायो थान्दा जायो जेरै फ्रिस फ्रिस बादि जायो आरो ना फ्रिजाव दोननाय बायदि जायो बिनि थाखाय माने ओंख्रि फोर सेवा आरो थाबनो सेवा आरो ओंखायनो माने गोजां बोथोर बोथोरावहाय अखानायोबा
औ नंगौ नोंथां जोङो बुंनो थाङोदि अनला ओंख्रिखौ जोङो बोथोर हिसाबै संनानै जानायखौ जों गोदो नुयो। मानो होनोब्ला जेरैहाय जोङो फुजा नोंथाङा दहाय बुंलां बाथौ धोरोमावहाय जेब्ला फुजा बेवहाय़ संनाय जायो होननानै बुंदों। बियो मोनसे बोथोर हिसाबै संनाय जाहैबाय आरो ओ बांसिनानो ओ गोदोनि समावहाय खारै ओंख्रि सं संनानै जानाय जायोमोन। बिनिनो गेजेराव अनला ओंख्रिया मोनसे मानो होनब्ला गोदोनि गोदोनि जुगावहाय थावनि बा बेफोरबायदि उम थावफोरखौ मोननो थाङामोन जायनि जाहोनाव बांसिनानो खारै जानानै मोजां मोनोमोन आरो। मानो होनोब्ला सोरबा फोरफोर फैयोब्लाबो सोरबा आलासि फैयोब्लाबो बैफोरावहाय खारै ओंख्रि संनानै होनाय बा माबा मोनसे लगायदेरनानै बे ओ बे ओंख्रिखौनो बांसिन गोथाव खालामनाय बेफोरखौ जोंङो मिथिनो मोनोमोन आरो गोबां बिजाबावनो दंङ जे जेरै मोनसे दंङ अनला ओंख्रियाव आगान थाया थिग बेफोरबायदिनो माखासे बाथ्रा फावखौबो जों नुनो मोनो अनला ओंख्रिनि जोहै
ओ ओ
होमब्ला नोंथां दिनैनि बे अनला ओंख्रिनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ जागोन दे एसेनोसै उम गोजोनथों।